नों खानादों ना?
खोनादों औ।
जोङो नैबे समाव बर'नि जि ओ बैसागु जोंनि जि फोरबो जों बिनि सायाव जोङो एसे रायलायनि। ओ नोंथाङा। जोंनि बैसागु होननानै बुङोब्ला नोंथाङा मा बुजियो। बर'नि बैसागुनि बाखै नोंथांङा मा बुं
जोंनि बैसागु बैसागु होनोब्ला जोंनि बर'निओ फोरबो हिसाबै मोनसे फालिनाय जायो बैसागुखौ आरो बेखौ एप्रिल माननि गेजेर ओ माबा दानाव बाहाय फालिबोनाय जायो आरो। ओमफ्राय बे बैसागुआव बिदिनो बर'फोरा गाजा गोमजायै गथ' गथाय न'खर न'खर मोसायो खाम जथा सिफुं दामो आरो ट्रेडिसनेल खसाफोरखौ गाननानै दिन्थियो
जों बेखौनो गोदान बोसोर मोनसे जिथु बर'नि मोनसे गोदान बोसोर हिसाबै जों बेखौ फालिनाय जायो ने ओ जोंनो जेब्ला ओ सिगाङावनो गुबुन-गुबुन बाहागो गोनि जोंहा बैसागु फोरबो जेरैहाय ओ मोसौ बैसागु बिदिनो ओ दैसाफ्राव लांनान नै मोसौफोरखौ थुखैयो। जाहोयो बेबायदिनो न
औ थारैनो।
आरो आरो नोंथाङा मा बुंबावनो सानो जोंनि बे बैसागुनि सायाव बा बर' हारिनि सायाव बे
बे बैसागुआ माने ओ बोथोरजों सोमोन्दो दं आरो बेखौ बर'फोरा आबादनि फोरबो बायदियैबो फालिनाय जायो आबाद मावनायनि सिगाङाव। बेनिखायनो बे बैसागु खो बैसागोआ बर'नि देरसि न फोरबो हिसाबै फालिनाय जायो बैसागुखौ। बेसेनोसै आरो नोंस सोरनिथिं नोंसोरनि ओनसोलथिं बैसागुखौ बोरै फालिनाय जायो?
जोंनिथिंबो ओं बेबायदिनो जेरैहाय ओ न'खरफोर थांनानै मोसौ थुखैनाय बिदिनो ओ जानाय लोंनाय थोजासे आग्लाय-बिग्लाय जानो मोनो लोंनो मोनो। माइब्रानि लोंनो मोनो बिदिनो गुबुन-गुबुन जोङो रोखोमै रंजायो। जेरैहाय जोङो न'खर-न'खर बेबायदिनो थांनानै गुबुनफोरनि न'फोराव बिदि थांनानै ओ खाम, जथा, सिफुं लानानै जोङो जयै थांनानै ओ रोजाबनानै मोसायो रंजायो बेबायदिनो जोंनिथिंबो ओं जोंनि बे बैसागुखौ जोङो ओ फालिनाय जायो। आरो जोङो बिदिनो गुबुन-गुबुन ओ मानसिफोरनि न'फोराव जोङो इदि आलासि जाहैयो। बिदिनो होम जल सेंग्रा सिख्लाफोरा रंजायो आरो ओम।
औ
अ ओ बे नोंनि बायदिब्ला बे बैसागुनि ओ मिनिङा मा बर'नि मिनिङाआ बैसागुआव?
बैसागुनि मिनिङा जोंनि बे आंनि बादिब्ला माने जोङो जिखौ मिथियो माने गोदान जिथु बोसोर बा गोदान जिथु बोसोर बेखौ बरायनाय जेरैहाय ओ जोंहा बर'नि मोनसे ओम साननाय जि दिन दङ ओ जेरै जानुवारिनि फास थारिख गोदान बोसोर बेबायदिनो जोंनि बैसागुखौ गोदान बोसोर फालिनाय हिसाबै जोङो फालिनाय जायो। गोदान बोसोर जोंनि बर'हा बिदिनो मोन जिदाइन मोन जिनै जे ओ दानफोर दोङो जोंनि बर'आबो बिदि ओ जेरै बैसाग, जेठ, आसार, सावोन फागुन, सैथ्र बिदिनो गुबुन गुबुन जोंहा ओ गासै मोन जिनैथा दानफोर दङो बेफोर दानफोरनिनो जोंनि बे ओ बैसागुआबो माने गोदान बोसोर जोंनि ओम जोंनि बर'नि कालसार बादियै जोंनि बर'नि साननाय बादियै जोङो बैसागुखौ ओ गोदान बोसोर फालिनाय हिसाबै जोङो बेबायदि फालिनाय जायो। आरो जोङो बेबायदिनो ओ फालियो औ
ओम जोंनि था ओ जोंनि ओनसोलथिंबो बिदिनो फालियो बैसागुखौ।माने फास दिना मोसौ थुखैनाय आर'ज गाबनाय आरो बिदिनो न'खर न'खर मोसानाय ओ जोंनि ओ हारिमुआरि ओ गामसा हौवाफोरा गामसा आरो खर'आव आर'नाइ आरो हिन्जावफोरा दख'ना आरो ओ गोदोनायाव फालि आलायनानै जमा जमायै न'खर न'खर मोसा नानै बिदिनो ओ फोरबो फालिनाय हिसाबै बे फोरबोखौ खुङो आरो। ओमफ्राय बिदिनो प्रग्राम लानानै प्रग्राम जायो मोसानाय, रोजाबनाय मुसुरनाय बिदि प्रग्राम लानानै बे काल ओ बैसागुखौ खुंनाय जायो।
औ नोंगौ।गोदोनि जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो गोदोआव जिबायदि आबौ आबैमोना रंजायोमोन जोंहा दानि दिनफोराव बेबायदि जों रंजानायखौ जोङो नुनो मोनल। मानो होनोब्ला गोदोनि दिनाव गोबाव समहालागि ओं जोङो बेफोर दिनफोरखौ फालिनाय जायोमोन आरो।ओं गोबाव दिनहा लागै गोलाव है गोलौ समहालागै रंजा बाजा जानाय लोंनायनि आंखाल गैया जों बेबायदियै जोङो फालिनाय जायोमोन। नाथाय जोङो दानि जुग जोङो नायोब्ला दानि समाव जोङो नायोब्ला बहुद माने बेबायदि फालिनाय फालिला बा जोङो बांद्राय जोङो गाजा गोमजायै फालिनायखौ जोङो नुनो मोनला बा एसे खमायलांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोङो जोंनि जि हारिनि जि कालसार बेयाव जोङो बेयाव जों बेयाव नुजायो जोंनि जिफोर मोसानाय बागुरुमबा मोसानाय ओ बिदिनो गुबुन गुबुन मोसानायफोर जोङो बेफोराव मोसायो रंजायो बिदिनो फारिलाइफोर लायो गुबुन गुबुन बेबायदिनो जोङो रंजायोनो हायो जोङो गोदोआवबा जोङो बुंनो था थाङोब्ला जोङो गोबाव सम सममहालागै जों रंजायोमोन आरो मास हिसाबै जों गोदोआवबा रंजायोमोन नाथाय जोङो दानियाबा गुसुं सम बा गुसुं बारा गोबौ रंजानायखौ जोङो माने नुनो मोनला आरो एसे खम जालांनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथाङा बिनि सायाव माबायदि मोनो जेनेबा
थारैनो बिदिनो जाबाय मानो होनब्ला सिगांनि रंजा जानाया ओ जोंनि आब आबौ आबै बिबौ बिबैफोरनि रंजानाया माने गोबावसिन जायोमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो दिनैनि ओ आथिखालनि ओ आथिखालनि मानसिफोरा सुबुंफोरा बिदि ओ गोबाव रंजानायखौ ससे खालामनानै बिदिनो ओ सप्ता मोनसे बा बिनि सिङाव थानाय ओ दिनफोरसिम दान द'सेम फोरसेम बेखौ रं खालामनाय जायो आरो
औ दानिया माने जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा समफोरा माने ओ मानसिफोरा सम होनो हायिखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेफोर सायाव जेनेबा समफोरा एसे खम जायो ओ जों समफोरखो माने दानिया ओ होनायखौ बा ओ होनोबो जोंहा बेबायदि सम गैयिखौ जोंहा जालांनायखौ मुगाया बेबायदिनो थिननायखाय जोंहा एसे खम जालांदों आरो नंगौ । बि नंगौ बे बाथ्राया
रैनो नंगौ
ओरैनो नंगौ आरो नोंथाङा औ बो बे आरो नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा बिनि सायाव
ओ बिदिनो जे ओ बे बे बैसागुआव ओ बर'नि देरसिन बैसागु बेखायनो जों बर'फोरा बेखौ मोजाङै फालिनांगौ बयबो फैनांगौ बे बैसागुखौ फालिनो आरो बिदि बिदिनो रंजा बाजायै जोङो बेफोर गावखौ ओ गोदान गोदान ओ गोदान बोसोर हिसाबै माने खालामलांनांगौ आरो आरो बे बैसागुआव जाग्रा लों फोरा फोरनि बिसयै नोंथाङा मा बुंनो? जानो
बे जाग्रा लोंग्रानि सायाव जोङो जों मिथियोब्ला जोंहा मेन जिथु जानाय हिसाबै जोंहा बे अमा । अमा जोङो जायो ।गोदान बेबायदि बोसोराव जोङो रंजानायजों जों बेफोरखौ जायो आरो लोगोसेनो जोङो गोबौ बोसोरनि जोङो जि माइरंनि जि बनायनाय ओ ओ जौ बिदै जों बेखौ माइब्रानि जोङो बे बेखौ लोङो आं मोजां मोनो आरो बेखौ लोंनो गोबां बेबायदि बिदिनो गोदै मोनो माइब्रानिखौ आं लोंनो मोजां मोनो। आं गुबुनखौ लोङा। नोंथाङा दा बिनि सायाव माबायदि बोरैहाय जों गोबाव दिननिफ्रायनो बेखौ दोननानै बनायनाय जायो आरो बेबायदिनो। जों आगोलनि कालसार हिसाबै जोङो बेखौ मोजां मोनो आरो। बाहायनो नांगौ।
बेलाय बे आरो बर'फोरा माने बे बैसागुआव सेजौ जे सेजौ से थाम मैगं -मैगं- थाइगं माने लगाय -लथायाइ लगाय- लथायाइ बानायनानै संनानै जायो। औ मानोना औ जाहाथे बेराम आजारनिफ्राय जोंनि देहाया मोजाङै थाथों होना। गोजानाव थाथों बेमार आजारा जोंनिफ्राय। बिदि होननानै संनानै फोथायनानै संनानै जायो आरो।
आगोल गोदोनि दिनावबा जोङो बेखौ जोबोमोन दानि गाव जोङो जुदि नायोब्ला बेफोरबायदि मैगंफोरखौ माने मोनजोबला आरो। जेसांखिनि जों होनो नांगौ। बे मैगंखौ जोङो दानि जुगाव होनानै जोङो संनो हाला। एसे कम माने जि जिफोरखौ होयोमोन। जों बेखौ दानि जुगाव माने बेखौ बेनिखायनो जोंहा बेबायदि बेयो मालाबा समाव जाया आरो। बे बे बुस्थुआ खम। माने मोननो थांला बुस्थुफोरखो। जाबाय आरो
औ नंगौ थारैनो।
नंगौ।
दे अब्ला नोंथां बे बेसेनो बुंनानै फोजोबसै।
औ दे जाबाय दे औ गोजोनथों।